हेलौ औ खोनादों औ खोनादों औ अब्ला जोंहा औ जों इनदि एमफौ फिसिनायनि सायाव सावरायदिनि
औ औ औ औ इनदि एमफौ फिनाय होननानै बु औ
अ इनदि एमफौ फिसिनाय होनोब्ला जोङो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' अ बर' हारिमुआव सोलिबोनाय मोनसे मोनसे हारिमु होनजायो ओ जेनेबा जों इन्दि एमफौनिफ्रायनो औ माखासे जिफोर दिहुननाय जायो इन्दि इनदि एमफौखौ जोङो फिसिनानै जानायजों लोगोसेनो ओ जेनेबा जोंनि जि जोम उ जे इनदि
औ
इनदि जि इनदि दख'ना बायदि बिदि माने अ बै इनदि फिथोबनिफ्राय थावख्रि लुनाय जि खुन्दुं दिहुन दिहुननाय जायो आरो जायखौ जोङो बहुद बेसेन गोसा होनानै बायनो गोनां जायो औ इन्दि खुखौ जोङो गिबियावनो औ ओ सिखिरि ओ फिथोबखौ ओ दोननानै सिखिरि ओंखारहोनानै बिनिफ्राय बिदै दैहोनानै ओ ओम एम्फौखौ ओंखारहोनाय जायो बै एम्फौआ ओ गावनो ओ गावस्रानानै जेब्ला एम्फौ ओंखारो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइ होनाय जायो सोरबाया इन्दि बिलाइनि अनगायै औ खारं खारं बिलाइ बा ओ सोमलि सोमलि बिलाइ बेबायदि बायदिखौ होयो जुदि जोङो ओ इनद इन्दि बिलाइखौनो बाहायोब्ला माने बै इन्दि एम्फौनि थाखाय साबसिन आरो माने एमफ गवा मोदोम गोनां जायो औ आरो जानोबो मोजां जायो औ ओमफ्रायो जोङो बै इन्दि बिलाइखौ ओ सोरबाया न'आवनो फोनानै लायो आरो सोरबाया गुबुननिफ्राय लायो अब्ला जोंहा ओम इन्दि बिलाइनिफ्रायबो जोङो माखासे मुलाम्फाखौ मोननो हायो ओ जेनेबा इन्दि इन्दि बिलाइ गोजानिफ्राय जोङो बा सानाय सुनाय बायदि फोरखौ ओ माने सोखानो हायो सोरनिबा एसे मोदोम सानाय बा आ जाखयस सानाय बेफोरो माने इन्दि बै इन्दि बिफ निफ्राय मोजां जायो आरो दुमनानै लायोब्ला औ अब्ला नोंथांमोननिथिं जेनेबा नों नोंथाङा बै इन्दि एमफौ एम्फौ फिसिनायनि सायाव माबुं बानबुंथि होनो
औ औ औ नंगौ इन्दि एम्फौ होनो एम्फौ फिसि सिनाय होननानै बुङोब्ला बर' फोर गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खामानिखौ बर' आइजोफोरा मावबोगासिनो दङ औ बेबादिनो बिसोरो जेब्ला आबाद माव खांनानै दैज्लांनि बा मेसेंनि मेसेंनि आबाद मावखांनानै ओरैनो थानाय समाव सम्फोरखौखौ ओरैनो नो बारहोआलासेनो बिसोरो ओ ओ औ बे एन्दि एम्फौ फिसिनाय खामानिखौ मावोमोन जेराव बिसोरहा बेजों गोबां गावनि नांगौ जानाय मुवा खौ सुफुंनायजों लोगोसे जागोन नोंथाङा बुंनाय बादिनो जागोन आदार बायदिखौबो बिसोरो बेनिफ्रायनो बाहायो औ नोंथाङा बुंनाय बादि बिदिनो बेखौ गिबियाव माने इन्दि माने एम्फौखौ माने गिबियावनो जोलैनो जोलैनो थाखाय फ्राय लाग्रोयो बेयाव माने बिसोरो जो जोला नायनानै लाग्रोनाय जायो आरो अब्लाना जोंहाथ' जो जोला होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि जि हाबा समाजफोराव बेबायदिनो हौवा हिनजाव जो जेला बिदि खान्थियाथ' दंखायो अब्ला बेफोरनि बेलायावबो बेफोरबादिखौ बाहायनाय जायो औ जे बे इन्दि एम्फौ जोलैया गावनियावनो गैयाब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे नेमखान्थि दंखायो जोंहा गुबुननिफ्राय लाबोनानैब्लाबो गावनिखौ सुफुंनाय औ बेबादिनो बिसोरो माने गोदो गोदायनि आ जा बर' समाजनि आइजोफोरा इन्दि एम्फौ फिसियो फिसिगोन अब्ला गावनियाव गैयैखौ बिसोरो गुबुननिफ्राय बिनानै लाबोनानैब्लाबो बिसोरो बे इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ खामानिखौ मावोमोन आरो औ नंगौ नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो जे ओ गोदो इन्दि एम्फौखौ फिसिनायाव ओ इन्दि बिलाइ नांगौ जानायखौ गावनो ओ गावनि बारियावनो फोनानैबो लायोमोन लोगोसेनो गावनाव गैयाबा ओ गुबुननियावबो बिनानैबाबो लायोमोन औ ओमफ्राय नोंथाङा जे बुंलांबाय ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय देहानि सानाय सुनाय खारो औ नंगौ बेबायदिनो आरोबाव ओ माने मोननो हाबावोदि गथ' गोरलै सोरबा गथ' गोरलैया ओ गोब्राब लोमजायोब्ला बा
औ
देहाया दुंखावोब्ला अब्ला गथ' गोरलैनि थालोआव थाव ओ गुबै होनानै इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनानैबो माने बे लोमजानायखौ माने रुं होनायखौबो मो मोननो हायो आरो बर' समाजाव औ बेबो मोनसे मोजां गुन इंदि बिलाइनि औ बेबादि बिदिनो इन्दि एम्फौखौ ओ गोदो जेरैबायदि फिसियोमोन आथिखालावबो बेबायादि फिसिनायखौ ओ नो हायो जेरैबाय बेहाय गोदो ओ गोबां नेम खान्थि बा बो इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ मोननो हायो जेरैबादिहाय गोदोनि सुबुंफोरा ओ मोदोमनाय मुवा बेसाद फोननानै ओ इन्दि एम्फौ फिसिनाय खाथियाव थाङामोन ओ जेराव इन्दि एम्फौआ बेफोरबायदि ओ मोदोमनाय बा ओ माबा अ स्रि माबाखौ सहायनो हाया बेयाव जेरैहाय जेराव बिसोरो माने गावसोरनि माने थैयो होननानैबो फोथायो बेखायनो माने गोदो जेरैबादिहाय ओ बेफोरखौ जोथोन लानानै फिसियोमोन आथिखालावबो बेबादि फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसेनो आथिखालाव आरो नुनो मोनगौ बे गोदो जेरैबायदि ओ गावनि न'खरावसुं थानायजों लोगोसे ओ बायदि खामानि बा जानाय लोंनायनि थाखाय बि एमफौखौ फिसिनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेखौ फालांगियारि नोजोरजोंबो फिसिनायखौ मोननो हायो आरो औ बेफोरनि गेजेरजोंनो आइजोफोरा माने ओरैनो थाया लासिनो बा ओ फिसायफोरनि सायाव सोनारना थायालासिनो गावखौ ओ बा गाव हारसिं ओ गावनि आथिङाव गसंनो थाखायबो बे खामानिखौ माने मावनो लानायखौ नुनो मोनो औ औ जेरैबादिहाय ओ गोदो ओ इन्दि एम्फौखौ फिसिनायाव माने गोबां प्रसेसफोर थायो बेफोरखौ माने आ आथिखालावबो माने मोजां रोखोमै मावलांनाय बेखौ नुनो मोनो ओ बेखौ गिबियावनो सानदुं अखा नाङि जायगायावसो लाखिनाय जायो जेराव बियो माने मोस्रोम बायदि अरोब्लालायनो इन्दि एम्फौआ थैयो अब्ला बेनिफ्राय गोजानाव बा जानगाराव दोननानै बेफोरखौ जोथोनै लाखिनानै फिसिनाय जायो आरो औ नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो इनदि दि एम्फौखौ इन्दि बिलाइ ओ जाहोयोब्ला ओ बां साबसिनै जायो होननाया नंगौ औ इन्दि बिलाइ होयोब्ला लायनो फिथोबाबो बांसिनै ओंखारो रोजा जायो औ बिदियैबो फोथायनाय जायो औ
नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा ओ जोंनि ओ बर' आइ जोफोरा ओ माखासे जायनोखि ओ बायजोआव ओंखारनानै खामानि मावालासिनो न'आवनो थानानै रां खामायनो जेनेबा एनदि एम नि ओ दारै जोङो ओ रां खामायनायखौ नुनो मोनो औ गोदो जाबायदि ओ फिथोबनि दाम बा ओ एम्फौनि दाम अ बेफोरनिफ्राय माने दायो बांसिन जानायखौ एम फौ फिथोबनि दाम बा एम्फौ नि दाम खौ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जेनेबा जोंनि आइजोफोरा ओ गावनि न'आवनो थानानै इन्दि एम्फौ फिसिनानै न'नि बारियावनो मोननाय इन्दि बिलाइ बा बायदि बायदि ओ एम्फौनो होनाय बिलाइफोरखौ होनानैनो जेनेबा एम्फौ फिसिनानै रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो होमबा बियो मोनसे जेनेबा जोंनि थाखाय मोजां ओ मोनसे ओ राहा जेनेबा जायखौ जोङो औ गावनि हारिमु नि हारिमुनि हारिमुखौ लाखिनाय जों लोगोसेनो गावनि जिउखौ दैदेननो हानायबो मोनसे राहा लामा होननानै जों सानजायो इन इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ औ इन्दि एम्फौ फिसिनानै जेनेबा जोंनि गोबां बर' समाजाव दायो ओइ इन्दि फिथोबनिफ्राय थाव ख्रि लुनानै इन्दि खुन्दुं दिहुनो हमफिन बाय ओ माने माखासे गेजेर ससे समाव हाय जोङो बावारलांनो हमबायमोन इन्दि एम्फौ फिसिनाय बा इन्दि ओ लुनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो बावगारलांनायखौ नुनो मोन
औ औ
ओ हौवासाफोरानो जा आइजोफोरानो जा माने ओ बै खामानिखौ मावफिननाय बा जोंनि हारिमुखौ लाखिफिननायखौ नुनो मोनो आरो आरो माखासे समाव जोङो जोंनि बे ओ इन्दि एम इन एम्फौखौ एम्फौखौ माने गुबुन हारिया जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननि फनो नुबोनो मोनदोंदि जोङो बर' हारिया ओ नाहा मैहा थांनानै ओ जाग्रा मोनसे हारि जायखौ जोङो नायोब्ला माने बे हारिमुवा जोंनिनो जों बर' हारिनिनो होननानै जों बुंनो हायो ओ जोङो अब्ला औ इन्दि फिथोबनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फाखौ मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो ओ इन्दि फिथोब खौ एन्दोब फिथोब खौ जोङो जेब्ला गथ'फोरा ओ माबा मोनसे बेमार आजार बा ओ मोदाय दावदांजों हमजायो अब्ला जों ओ खुुंन्दुं गोसोमजों फिथोब गान होनायखौ नुनो मोनो ओ जाहाथे गाज्रि बारहावाया न थों बेबायदियै फोथायनानै माने बै इन्दि फिथोबखौ ओ ए-एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबखौ गानहोनाय जायो जायनि थाखाय जेनेबा जोङो बिनिफ्राय मोनसे से मुलाम्फाबो मोननो हालायबाय आरो जोङो जेनेबा बै एम्फौखौ ओ फाननानै न'खर दानो थाखाय सासे आइजोआ गावनि गथ' गथ' गथाय फिसिनो बा न'खौ खुंनो माखसे रां फोरबो आरजिनो हायो जोङो दायो जेनेबा गोदोनि रुजुनायाव दायो जोङो एम्फौखौ फुवासेयावनो सेजौ जि नैजि बेफोरबायदि दामाव फाननायखौ नुनो मोनो आरो फिथोबनि दामाबो जोंहा फार मोनसेयावनो अ गुस जौ स्नि जौ बेफोरबायदि दामाव फाननायखौ नुनो मोनो अब ब्लाड जोंहा माने गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै सानजायो जोङो जाय माने जाय सुबुङा ओ इन्दि बिलाइनि बागान बा ओ फोनानै आबाद मावदों बे बिथांमोनहाबो मुलाम्फा दङ मानो होनबा ओ जाय इन्दि फिसि फिसिग्रा सुबुं बिथांमोना इन्दि इन्दि एम्फौनो जाहोनो थाखाय बै इन्दि बिलाइखौ बायनानै बो लायो गोदोनि समाव जेनेबा सोलाय सोल' खान्थि दंमोन जो जाय ओ इन्दि बिलाइ लायगोन बे इन्दि बिलाइ लायग्रानियाव इन्दि फिसिग्राया एम्फौ फिसिग्राया एम्फौखौ होयोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो रांजोंसो बायनायखौ नुनो मोनो औ जायनि थाखाय जेनेबा जोंहा गोबां औ अब्ला जोंहा समाबो जादोबाय नामा बे आयदानि सायाव?